हेलौ
औ हेलौ औ खोनादों दे।
अ मा खालामदों नोंथांङा?
दा ओरैनो जिरायगासिनो दंङ।
अ नोंथांजों आंङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन। नोंथांङा सम मोनगोन ना?
औ रा-सावरायजागोन दे।
औ गोदोनि ना हमनाय आरो आथिखालनि ना हमनायनि बागै एसे सावरायनोसै होमबा ना?
औ दे दे।
औ दा गोदोनि ना हमनाय होनोब्लाथ जोंङो नायाबो गोबां दंङमोन नंङा होमबा?
औ औ।
औ गोदो गोदोयो फुंङावहाय एसे माने संनानै जानो होननानै बाथिसे गुरनो गुरहैनि होननानै थाऔङोब्लाबो दसेनो माने गोबां ना मोनबोयोमोन नंङा होमबा?
औ
औ दा इबायदिनो सामु, ना, खां ख्राय आरो गांजेमाफोरा गोबां दंसोगारोमोन। गोदोयो औ दा गोदोनि ना हमनायाथ जोंना ओरैनो माने मोनलाबायायोमोन। आथिखालावथ माने बेफोरो नानि बिबांङाबो गोबां खम जालांनो हमबाय। बिनि जाहोना गोबां दंसोगारो नंङा होमबा?
औ औ।
औ दा जोङो दुब्लि फोथारफोराव बा हाग्रानि नाफोर फोरखौ जोङो एसेबां मानि नुनो मोनलिया मानोना जोङो औ। केमिकेल दिहुननाय बे रासायनारिक बा माबा मोनसे मुलिफोरखौ बाहायनानै गोबां ना हमनानै फानहैनाय जासै बिनिखायनो हाग्रानि नाफ्रा माने जेरैहाय फिथिख्रि गोरि मागुर खावयै बायदि नाफोरा माने गोमालांनो हमबाय आरो ना।
औ औ।
औ आरो दैमा बिलोफोरनि नाफोरखौबो नाफोरखौबो माने मा होनो लाइननि सर्ट होनानै सट होनानै माने नाफोरखौ फोजोबनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो।
औ औ।
औ। दा जोङो नायनो थाङोब्ला माने गोदोनि ना आरो आथिखालनि नाफोरा माने गोबां जोबलांनायनि फारागफोरखौ जोङो बुंनो हासै आरोना।
औ औ।
औ आरो माइ गायनाय दुब्लि फोथारफोरावबो ओ ट्रेक्टर होनानै बेबायदिनो नाफोरा माने ज' लांनानै जोबलांनाय जासै। औ दा जोङो आथिखालाव माने बे नाफोरखौ एसे गुरहैनि होननानै फुङावहाय ओंखारलांनोबो माने समखौ गोबां दिहुननानै थांनो गोनां जासै नङा होमबा? दसेयावनो औ दसेयावनो मोनबोलिया। गोबां गोबां गुरनो गोनां जायो। आरो औ बेबायदिनो साम' खांख्राइ गांजे मा बेफोरबायदिखौथ' माने खमथारसै आरो।
औ औ।
औ। दा जोङो बेफोरबायदि केमिकेल होनायनि थाखाय सर्ट होनानै ना हमनायनि थाखाय गोबां माने नानि बिबाङा खम जालांबाय आरो बिरि गोनां नाफोरखौनो हमनानै गोबां फानहोयो बा जायो बुथारो बेफोरबायदिनि थाखायनो फिसा जायनो हालिया बारायनो हालिया नङा होमबा
औ औ।
औ। दा जोङो न'आवहाय जा मासे मानै लाखिनानै दोनो बेबो माने फुख्रि बा फिसारिन बेफोरबायदियाव फिसिनानै दोननो गोनां जासै आरो बेखौबो माने दैफोरखौ सारगारनानै मेचिनफोरजों बिदिनो हमनानै फानहोयो मानसिफ्रा आरो दानिया माने बाजारफ्रावबो गोबां ना फाननायनि थाखायनो बेफोर अनजिमायाबो खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय
औ
औ दा जोङो गाहायै जोङो न'नि फुख्रि बा फिसारिनफोराव ओ हगारनाय नाफ्रा बिदिनो रौ मिरगा हौखा बेफोरबायदिखौबो हगारो आरो सायना मांगुरफोरखौ आलदा फुख्रियाव हगारनाय जायो बारलिफोरखौ बेबायदिनो औ बेबायदिनो सान्दा नाफोरखौबो हगारनाय जायासै आर ना
औ
दा नोंथांमोननिथिंजाय मा मा ना हगारो फुर्खिबा फिसारिनफोराव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
औ दाथ' माने
हाग्रा बंग्रानि माने नाखौ मोननो थांलियाखै होननानै जों बुंनो हागोन
औ
मानो होनबा आथिखालाव गोदोनि बायदि ना गुरहैनानै बा सेन सानानै बायदि मोननो थांलिया मा- बा आथिखालाव गोबां गुवार गुवार लामा बानायनायनि जाउनाव दंग'फोराबो गैलिया गोदो माने लामा सेरफोराव दंग'फोर थायोमोन बैफोराव माने बा सेन साबा खखा साबा नानाङोमोन आथिखालाव बेफोरबायदि
सेन ख'खा साथावना दंग'बा जाम्फैफोर नुनो मोनलिया मानो होनबा दानि जुगाव लामाफोरफोरखौ गुवार गुवार ओ लामाफोरखौ गुवार फुवारनानै ओ
औ
फारनै लामाथिंबो गारि खारनो हानाय गुवार गुवार लामा बानायबाय। ओ बिनिखायनो दंग' बा जाम्फैजों लामा जिंफोराव मोनुनो थांलिया। ओ गोदो बेफोरबायदि लामा जिमफोराव बिदिनो जाम्फै दंग दोङोमोन नालाय नाफोरखौ गुरबा सारबा बे जाम्फैफोराव मोननो थाङोमोन।
औ
आथिखालाव माने बेफोरबायदि जायगाफोरा गैलिया दा बिनि खायनो गावबा गाव बिदिनो फिसारि बा फुख्रि गिदिर गिदिर जावना लानानै सो नाखौ हेगारनानै बे नाखौसो जानो गोनां जायो
औ
बेबायदिनो जों दा फुख्रिफोराव बिदिनो मिरगा रौ सिलभार आ बिदिनो सायना मागुर पामफ्लेट बायदिसिना ना हेगारनानै दोननाय जायो फिसिनानै। आरो बे नाखौनो जोङो
ना मै जानो लुगैयोब्ला बिनिफ्रायनो जोङो दैखांनानै सारखांनानै जानाय जायो।
औ
आरो बैफोर नाखौ जोङो न'नि फुख्रियाव दोननाय ना खौ जोङो बायदिसिना आदार होनानैबो फिसिनो गोनां जायो बे नाफोरनो जोङो दाना होनो गोनां जायो बिजिनो बेसर थाव फिरायनायनि ओ बेसर खिला ना मा होनना बुङो? ओ बिदिनो आरो गुन्दै बायदिसिना होनानै बेयाव हाख'राव सोमना दोनना बिदना नानो आदार होना फेदेरनाय जायो बिनि उनाव नाखौ जोङो ओ जानो लुगैबानो न'आवबो जानो हायो आरो उनाव फेदेरनानैबो जोङो ओ फाननानै हाथाय-बाजाराव दिहुननानै फैसा खामायनो हायो आरो।
औ औ
उम बे बायदिनो जोङो आथिखालाव बेबायदिसो खालामनानै जानो गोनां जायो मानो होनबा गोदोनि बायदि ओ ना गुरहैबानो मोनहैनाय जायगा गैलिया। गोदो जोंनि आइ-आफामोना बुंनाय बायदिब्ला ओ गोदो इसे दसे ओंखारलाङोब्लानो ना गुरब्रबनानैबो सानजौफुनि ओंखाम दो‌ जाफैनो हायोमोन होननानै बुङो। दसे खारलांब्लानो ओ मागुर, सिंगि ओ मोनबोयोमोन होननानै बुं बुङो। दा आथिखाालावथ' ओ बेफोर नाखौ नुनोनो मोनलिया दा बायनासो जानो गोनां जायो। मानो होनोबा बे खौ बायना जानो गोनांबाबो फ्राय ओ से किल'आवनो फ्राय द'जौ द'जौ रां गाहाम होनानैसो बायनो गोनां जायो।
औ
ओ आथिखालाव माने बेफोर नाफोरनि अनजिमाखौ दं नुनो नों मोनला दाथ' आरो ओ ना स्रायना बेबायदिनो गोरि ना ओ बेफोरखौबो सिगां गुरनानै मोनोमोन दा बेफोरखौबो नांगौ होनबा बाया गमानि जोङो मोनजालाखौनो होननानै बुंनो नांगोन।
नोगदो दसे ओंखारलाङोब्लानो गोबां ना मै मोनबोयोमोन न'आव नाफाम देलायलायनानै जानो हायोमोन।
औ
बे नाखौ फोराननानै नाफामबो बानायनानै जानो हायोमोन दिनैनि दिनाव बायनानै सो बानायनाय जायो नाफामखौ ना बायनानैसो बानायनाय जायो। मानो होनबा ओ जों गुरनानै मोननो थांलिया नालाय बिनिखायनो गुबुन ओ रायजोनिफ्राय जि ओ सालान फैनाय जोंनि हादोराव बेफोर नाखौनो जोङो बायनानै सो नाफामखौ बानायनो गोनां जायो आरो।
औ औ नंगौ।
आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव ना गुरनानै जोङो मोननो थांलिया नालाय बिनिखायनो जोङो बे सालानि ना बायनायखौनो ओ नाफामारि बानायनानै जानो गोनां जायो आरो। फुख्रि बा फिसारि बेफोराव जोङो बाय जि पुवान हेगारनानै फो फेदेरागौ मानि नाखौनो मोनजाया होनना बुंनांगोन आरो।
औ नंगौ आरो जोङो माखासे बेरामफोरबो जानाय नुयोना नाफोरखौ
औ औ मानो होनबा आथिखालाव आबा आबहावायाबो जोबोर मोजां आबहावानि आंखाल मानो होनबा गोबां माने आ आबाद फोथारफोराव मुलि होनानैसो माने आबाद खालामनाय जायो नालाय बेनिखायनो बै मुलिफोरजोंबो माखासे नानि ओ जि दानि जि पुवान होनो गोनां बेफोरो माने खायसे ओ सिलिंखार जालांनानै बेफोरबायदि ना पुवान होनो मोनैयाव माने नानि अनजिमाया खमायलांदों होननानै बुंनांगोन।
औ नंगौ
सावरायनायखौ दा दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ दे दोनथ जासिगोन नोंथां दे औ।
आरो